औ नोंथां खोनाबायना औ खोनाबाय खोनाबाय दे जोंबा जोंहा दिनै मामानि ओ सोलोंथाइनि फारसे लारायनो एसे सोलोंथाइनि आयदानि सायाव औ होमबा आं ओ
औ नोंथां दे जागोन दे नोंथां जागायदो दे
औ दा सोलोंथाइ बुङोबा जोंहा ओ मोजां मोनसे लामायाव ओ दावगा गासिनो दङ बर'फोरा। ओ गोबां ओ सोलोंथाइ लानानै जोंनि बर' बर' फिसाफ्रा माने बर' लाइमोनफोरा माने बुहुत गोजौ गोजौ ओ जायगासिम सौहैनो हाबाय
नोंगौ नोंगौ
गुबुन गुबुन जायगायावबो ओ सोलोंथाइ लाहैनानै
औ नोंथां
ओ गोबां माने गोबां ओ जु ओ साख्रि मोनबाय। दा न'खर सालायनो हानाय जाहैबाय। दा बेनो माने जोंहा ब-बर' हारिया माने बर' बर' रावआव माने गावनिबो गावनि बर' रावनो सोलोंथाइ लानो हायो दा बेनि सुबि बिनि सुबिदाखौ भारत सरकारानो होगासिनो दंखायो।
नंगौ नोंथां।
जोंहा बर'नि बहुद माने ओ ओ माने गोजौ लेभेलसिम गोजौ थाखोसिम ओ गुदि सो सोलोंथाइखौ लानानै ओ जोबजासिम माने मास स्टार दिडिग्रि लाजासिम जोंहा बर' रावजोंनो ओ सोलोंथाइ लानो हायो। दा जोंहा जोंहा नायनो थाङोब्ला माने ओ गामि ओनसोलफोरावबो ओ बर'फोरनि माने बर' मिडियामनि बर' रावनि माने ओ गोबां स्कुल दंसै आजिखालि। माने सोलोंथाइ लानो होनोबा माने ओ बांद्राय गोब्राब नंला आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ सैथो।
औ माने गोरलैयैनो माने न' खाथियावनो सोलोंथाइ लानो हायो दा बेनो माखा से जेंनाफोर दङ जेनेबा गोजौ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानोबा एसे गोजानाव थांनांगौ जायो।
नोंगौ नोंथां।
बेफोरबो लासै लासैनो ओ सुस्रांलांजागोन आस्थे आस्थे माने नाजागासिनो दं ओ सरखारफोरा औ दा जोंहा गोबां रेकर्डबो जाबोबाय गोबां जौसे जौ खोन्दो लाखिनायबो जाबोबाय बर' ओ बर' रावजों दा बहुद जोंहा ओ गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआ गुबुन गुबुन थाखोनि आ रेंक जायनाखि थाखो बाहाय नाम लाखिबोनो हाबाय मुंदांखा जाबोनो हाबाय। दा बेफोरखौ नायनानै माखासे सरखाराबो ओ बर' रावा जौगादों होननानै माखासे हेफाजाबबो होयो रांखावरिबो हेफाजाब होयो। ओ सोलोंथाइ लाग्राफोरनो दा ओ जोंहा गुबुन ओ गोबां ओ सोलोंथाइखौ नायोबा जोंहा दाबो माने माखासे फोरोंगिरिफोरनि एसे खम जाना दं आरो दा फोरोंगिरिफोरखौबो बुथुमगासिनो दङ नुगासिनो दङ जोङो दा औ दा बेफोरबादि ओ फोरोंगिरिफोरखौ माने थाब थाब थिसनजोबोबा माने ओ स्कुलफोर फरायसालिफोराव माने गथ'फ्रा जेबो जेंना फैनाय नङा। आरो माने सोलोंथाइयाव बांसिन गोसो होनो हागोन। दा जोंहा बेनो सोलोंथाइ होनोबा बेनो माने मोनसेल' ओ ओ लेखा जेनाखि बिजाब बिनि फारसे फरायबाल' जाया माखासे जि आं जायनाखि मिथिंगायारि जेनेरेल नलेज जायखौ होनो नङा ओमबा माने ओ औ बेफोरखौबो जोंहा सोलोंनांगौ जायो दा बेफोरखौबो जोंहा माखासे से सामार केम्प माबा हगारनाय जायो जेनेबा गोलोम बोथोरनि सोलोंथाइ आमफाय न'आव थानानै ओ अनलाइन नङाबा अनलाइनफोर बो सोलोंनो हायो आजिखालि आजिखालि आजिखालि मबाइल जुग नङा होमबा दा बे फोराव ओ अनलाइन अनलाइनफोर नायनानैबो बुहुत बुस्थु सोलोंनो हायो। माने बर' बर' रावजों बर' रावजों फोरोंग्राबो फोरोंग्राबो बहुद ओंखारबाय नङा ओमबा? दा जोंहा माने सोलों थाय होनोबो माने जोंना जोबनो गैयै आरो। माने
नोंगौ नोंथां।
उन्दैजा गिदिरजा बोरायजा बेन्थ'जानो सोलोंनाय सोलोंनाया माने जोबनो थाङा आरो जिउआव दा नोंथाङाबो से ओ बुंना होदों मा मा मिथिगौ
नंगौ नोंथां हागोन ओ दा नोंथाङा सोलोंथाइनि फारसे बुंलांबाय। गोबां खोथाफोर ओ बिनि आङो जेनाखि सोलोंथायाइयाव जेनाखि जोंनि माखासे जेंना नुजाथिनाय बेफोरखौ आं बुंनो सानबाय नोंथां।
औ औ नोंथां
जोङो गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हादों ना हायाखै बेफोरनि सायाव नङा नोंथां जोंनि बर' हारिनि बर' माबाजों रावजों फरायनाय जेनाखि फरायसाफोरनि फरायसाफोरा दा जोङो नोंथां नंगौ। गामि ओनसोलफोराव जोंङो आथिखालाव जों माने गोबां गभारनमेन्ट स्कुल सोरखारि स्कुल बर' मिडियामजों माने बर' मिडियाम स्कुल खुलिनाय जों नुनो मोन्दों नङाबा नोंथां सोरखारिनिखौ माने गामि गंसेयाव गंसे माने फरायसालिया थाखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ दा बेबायदिनो जोङो बैफोर ओरैनोबाबोथ' गोदोनि समाव जोंहा ओ बेफोरबायदि बर' रावजों सोलोंनाय माबाया बुहुत खममोन माने मोनथाम मोनब्रै गामि बारनानै थांबब्लासो जोंङो माने बैफोरबायदि जोंनि फरायसालि मोनसेखौ मोनहैयोमोन आरो आबै आबौमोननि समाव नंङा होमबा नोंथां। दा नाथाय जोंहा सोरखारनि जेनाखि माबा होनाय बेफोरजोंहाय ओ सोरखारि स्कुलफोरा खुलिजाबाय गोबांनो जेराव जों बड' मिडियाम जों फरायनो हादों। उन्दैनिफ्रायनो ओ दा जों बै समफोरनि बायदि दा नै गेजेर समफ्राव जोंहा ओरैबायदि मोनसे माबाजों ओ भुगिनांनो गोनां जादों नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनि बर' रावजों जेनाखि ओ सोलोंनाय बे माबायावहाय सोरखारि स्कुलफोरनिया सोलोंथाइ लानायाव माने बै समाव जोंनो सोरखारनिफ्राय गोबां माने माबा होखादों माने सुबिदाफोर जेरै ओ जोलुर गेलेनो थाखायबो स्कुलाव माखासे बलफोर रानना होयोमोन। क्रिकेटबो होदोंमोन नंङा होमबा नोंथां। दा नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि बर' रावजों जेनाखि फोरोंग्रा फोरोंगिरिफोर ओ बिथांमोनहा माने मोजां गुन गैयामोन नङा होमबा नोंथां माने गोबां माने बे बेखायनो जोंनि जेनाखि गामि ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा ओ गाव गावनि गथ'फोरखौहाय माने खाथि खालानि सोहोरफोरावहाय ओ बा खाथि खालायाव थानाय माने जेखि प्राइभेट स्कुल जेराव मोजां गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हायो बेफोराव माने मुं थिसनना हैजोबदोंमोन आरो। जेराव ओ धोनि सुबुंफोरा ओ न बबेबा सहरफ्राव लांनानै नोगोरफोराव लांनानै माने गावनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ हैदों। गोजौ थाखोनि दा नाथाय जोंनि गामिनि जायना खि सुबुंफोर गामिनि सुबुंफोरखौथ' नोंथाङा मोनथिखायो माने बे बहाय इसेबां माने गोनां ओ माबा थाया माहाजोन थाया माने गैयि न'खरफोर गोजाखा बेखायनो थेवबो खस्थ' खालामनानै नोंथांमोना माने ओ एसे एनै रां रुफा खामायनानैबाबो थेला सालायनानै रिकसा सालायनानै ओ बेफोरबायदि खालामनानैनो थेवबो गाव गावनि गथ'फोरनि ओ जेनाखि सोलोंथाइ लानाय बेवहाय माने माबाखौ होनायखौ नुनो मोनदों मदद होनायखौ माने। मोजां मोजां सकुलाव प्राइभे स्कुलफोराव
औ।
जोङो बियो मोनसे दुखुनां नांगौ बाथ्रा आरो नोंथां जों फ्रियावनो सोरखारनिफ्राय मोननाय स्कुलाव जुदि मोजां जेनाखि ओ फोरोंगिरिफोर सोसनना होयोमोनब्ला बै समफोराव माने बैसमावनो जोंनि बर' माबाजों ओ रावजों जोङो माने मोजां सोलोंबोनो हागौमोन आरो नङा होमबा।
औ -औ।
दा बेनो जोंहा ओ जोंथ' देब'नागिरि हांखोजों लिरो नङा होमा नोंथां?
बियो जोंहा बिजोंनो सोलोंथाइ लानोबो हायो नङा मा होनगोन नोंथां।
औ - औ।
दा ओ बेफोरखौनो जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला नुयो आरो आ आथिखालाव एसेब्लाबो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ सोलिफु मुगायाव माने दा एसे मोजां मोजां फोरोंगिरिफोराबो गुन गोनां फोरोंगिरिफोरा स्कुलफोराव हाब हाबनो मोनबाय फोरोंनो मोनबाय दा जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा बेफोर जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय थिग बिदिनो जोंहाथ' नोंथां सोलोंथाइ होनना बुंङोब्ला बे जिउ खांनायाव संसार जानायाव जोंहा थांना थानोब्ला सोलोंथाइ नांखागौ।
सोलोंथाइ गैयाबा जोङो माने दावगानोनो हाखाया नङा होमबा नोंथां दा जोङो। गावनि जिउखौ दावगाहोनो नों नोंथाङा दावगाबासो जोंनि गामियानो जोंनि गामियाबो दावगागोन नङा होमा नोंथां? आरो नोंथाङा दावगाबासो जोंनि जेनाखि ओनसोल बेबो दावगाफागोन आरो ओन ला दावगाफाबा जोंनि हादराबो दावगागोन नङा होनबा नोंथां दा। जोंहा बेखायनो सोलोंथाइखौ नांगौ गावनि जेनाखि जिउखौ बा माबाखौ खालामनो थाखायबो मुंदांखा खालामनो थाखायबाबो जोङो नांखागोन। दा बेनो नोंथां जोङो सोलोंथाइखौ खौ लानांगौ आरो सोलोंथाइ लानायाव जोंहा बे फरायसालियाव थांनानैल' सोलोंथ थाय लानाया जोंनि सोलोंथाइ बेल' नङा सोलोंथाइया माने दा जोङो गोबां स्किल्स डेभेलपमेन्टनि गोबां माबाफोर दङ जोंहा। बेफोरबायदि सेन्टारफोर बेफ्रावबो जोङो बेजोंबो बेनिबो सोलोंथाइ लानो हायो।
औ औ
औ दा जोङो बेखायनो बेफोरबायदि गामि ओनसोलफ्रावबो ओरैनो थानायखौुनो मोनला जो ओंखायनो एसे एनै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै सहरफोराव फरायनायफोर बिथांमोनाबो मानो होन्ना बुङोला जोंहाथ' आथिखालावहाय साख्रि बाख्रिनि बिबङाब ब दङ दंनाया नाथाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव माने जोङो। सोलायनांगौ जाना फैयो गोबांनो नङा होमा नोंथां दा बेखायनो औ। गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ ब गुबुन जायगायाव फरायनो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थिन हरनानै जेलब्लानाखि फरायनाया जोबो अब्ला बिथांमोना गामियाव थां फिनानै माने बेफोरबायदि माबा मोनसे मावनानै जाहोयो मानो होनोबब्ला सोलोंथाइ लानाया जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नं गाया नंङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां नंगौ
दा बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनाथ' समावावबो जाबाय आरो जों सानैजों सोलोंथाइ लानायनि सायाव एसे गोबावखौनो सावरायलायबाय नङा होमा नोंथां माने गुसुं समनि गेजेरावनो माने। जोङो गोबां खोथा सावरायलायनो हाबाय सानैजों आरो मोनथिलायनो हाबाय औ नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला आ नोंथां गोजोन्थोंसै ना।
औ दे गोजोन्थोंसोंसै दे
ओंदो बिदिब्लादे